हेलौ
हेल' नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां औ गोजान गोजोन मोनाबलि नोंथांनिसिम ओ जासिहरग्रोनाय थाबाय
औ औ नोंथांनिसिमबो गोदान गोजान मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोथां
औ ओ दानिया जोङो बे समाव मा होनो आबाद मावनायनि सायावनो जोंनि बर' हारिनि आबाद मावनायनि सायावनो सावरायनोसै ना नोंथां
औ औ औ सावरायजायो नोंथां
औ ओरैनो थ' दा बोथोरा जोंना आबाद मावनाय बोथारानो सोलिगासिनो दंखायो नङा होम
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ दा नोंथांमोननिखै आबाद मावनाया माबायदि सोलिगासिनो दं नोंथांमोन ओ सोरहाबा गायनाय सोरहाबा फुनाय सोरनियाबा खोथिया रज'वाखै दासिम दा माबायदि अबस्थायाव जानानै दं नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ औ औ औ अब्ला दाथ' दैज्लां बोथोर होननानै नोंथाङा मिथिखागौ नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
औ दैज्लां बोथोरावथ' गासैबो जोंनि सुबुंफोरानो बे गायनाय फुनाय बा दुब्लि दुब्लियावनो मुखुब जानानै थाजोबखायो गासिबो सुबुङानो नोंहा होनबा नोंथां?
नंगौ नोंथां।
औ औ बिदिनो जोंनिथिजाय दासान्दि दाखालिबोयो एसे गोब्राब अखा हानायनि नि जाहोनाव ओ जेनेबा एसे गोथौ हा बा ओ एसे बेफोरबायदिनो जोंनि गोथौ गोथौ हाफोरा बायदिसिना जोंनिया आगोलावनो बा आमथिसुवानि आगोलावनो माइ गायदोंमोन नालाय। बे एसे लोमदों। आरो औ बे साननैसोआ ओ जेनेबा सानदुं दुंफिननायनि थाखाय बे साननैना साननै जाबायना सान सानाव सानदुं दुंनाया बेनि थाखाय एसे रानफिनदों आरो औ औ औ जेनेबा आबाद मावनाय होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङा मोनथिखागौ जानांगौ जोंनि गोदो गोदायनि औ औ गोदो गोदायनि बर' जोंनि आबै आबौ बा आजै आजौमोना बा जोंनि बर' हारिया गोदो ओ आबाद मावनानैनो रायजो जाबोदोंमोन बा खमबोदों जे गोदो गोदायनिफ्रायनो रायजो जाबोदोंमोन होननानै बुङोब्लाबो जोङो गाज्रि जानाय नोङा नङा होमबा नोंथां औ औ बेबायदिनो गोदो आरो दा दानि आबाद मावनायनिया
औ नंगौ
ओ एसे। ए फाराग दं ए फाराग।
औ औ गोबां गोबां फाराग दं नोंथां औ
से फोरमायना होगोन औ
औ औ औ दे जागोन नोंथां फोरमाय
ओ गोदोआरि दा दानि आबाद माव मावनाय होननानै बुङोब्ला जेरै
ओ गोदो गोदाय ह औ औ गोबां फाराग दं नोंथां
नंगौ उम
जेरैहाय जोङो मोसौ हाललिजों हालेवोमोन औ उम औ औ मोसौ। हालिजों हालेवोमोन आरो मोसौजों लोगोसे ओ जायबा हालेवग्रा ब सुबुं बेफोरबो गोबां खस्थ' मोनोमोन नङा होमबा नोंथां
औ बेदि फुङावनो सिखारनानै मोसौ हालि लांनानै बेफोरबायदि ओ गायोमोन फु बुयोमोन गोबां रंजानाय होननानै बुङोबा नोंथाङा मिथिख म जानांगौ नङा होनोमबानोथां दानि जुगावथ' बेफोरबायदि उम फाला गायनाय रंजानाय मोनोमोन जेरै आरो गिबियावनो माइ माइस्लिनि गोनां जायो नङा होमबानो
नंगौ औ नंगौ नोंथां।
औ औ बेखौ जोङो नांगौ समावनो जुदि दोननानै लायाब्ला जोङो दैज्लां बोथोराव गुबुन सुबुंनि सेराव बा गुबुननियाव जोङोनाय नागिरहैनो गोनां जायो बा माबानो गोनां जायो बेफोरबायदि औ बेखायनो जों
माइ गायनायनि थाखाय जोबोद गोनां बा खोथिया फोनायनि थाखाय जोबोर गोनाङानो जाहैबाय माइस्लि बे माइस्लि गैयाबाथाय
औ।
माइखौ माबोरै फोनो बा होजों खोथिया
औ जों गायनो माइखौनो गायनो हानाय नङा ना ह होनबा नोंथां औ।
ओं हानाय नङा ओं हानाय नङा नोंथां औ। बेफोरबायदिनो जेनेबा जोङो माइ आबाद मावनो थाखाय गिबियावनो जोङो माइ जिखौ साननै बा सानथाम बेफोरबायदि जोङो हाख'राव बा दैखराव बेफोरबायदि जेखिनि जाया जोङो हाखराव जोङो सोमनानै दोननाय जायो नङा होमबा नोंथां? औ बेफोरबायदि सोमखांनानै जोङो औ। साननै बा सानथामसोनि गेजेराव जोङो बेखो दिखांनानै दोननाय जायो। दिखांनानै दोनखांनायनि उनाव जोङो बेखौ हायाव खोनस्रनानै दोनो बा बस्थायावनो दोनो बेफोरबायदि होननानै जोङो हिदों बा बायदिसिना जोङो जेखिनि जाया मोनसे खोब जाग्रा बेफोरबायदि बुस्थुजों जोङो बिखौ खोबनानै दोननाय जायो जाहाथे गरम भाबबा बेफोरबादि गुदुङा जानानै बेवहाय गाजा बेरो बा फेंखा रज'यो बियो नङा होमबा नोथां। फेंखा रज'वाब्लाथ' औ, फेंखा रज'वाब्लाथ' जों बेखौ गायनोबा फोनो हानाय नङा नङा होमबा नोंथां।
नोंगौ नोंथां।
खा रज'वाब्ला जेनेबा जोङो बे माइबा बे माइस्लिया माबोरै थांगोन नङा होमबा नोंथां? औ औ बेफोरबायदि। बेफोरो जेनेबा गाजा खांनायनि उनाव जों बेखौ हालौवनाय बा दुब्लियाव जोङो बे बेखौ मोननाय दुब्लियाव जों बेखौ फोबाय फोनायनि उनावसो बेयो खोथिया जाबाय बा बेखौ खोथिया जाहानायनि उनाव बेखौ जों फुबाय दस्रा हालेवनाय दुब्लियाव जोङो औ। दस्रा हालेवनाय दुब्लियाव हालेवबाय मै होबाय बायदिसिना बेफोरबायदि खालामनानै बेयावहाय जोङो बे खुथिया फुनायखौ जों गायबाय गायनायनि उनावसो बियो औ। जेनेबा जौबाय माबाय गोबां हासार बायदिसिना होयोमोन आगोलथ' बायदिसिना रासायनारि हासार बाहायामोन।
औ नोंथां बुंनाया औ। नोंथांमोननाया गासिबो सैथो नोंथां। औ खोनादों औ दा माइ गायनाय आबादाथ' जोंनि बर' सुबुं समाजाव गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो खा नङा होमबा नोंथां औ ओमफ्राय गोदोनि गायनाय आदब खायदा आरो आथिखालाव गायनाय आदब खायदा बे माने गोबां सोलायबाय नङा होमबा नोंथां औ गोदोनि औ। गोदोनि समावहाय जों माइ गायनाय होनोब्ला माने माखासे बिथिङाव जोंहा गोबां सम ओ आरो टाइम लायोमोन नङा होमबा नोंथां गोदोनि दिनावहाय दानि जु गनि बायदि ट्रेक्टार बेबायदि ओ आगजु औ गैयामोन नोंथां औ गोदोहाय जोङो मोसौजोंसो हालेवनांगौ जायोमोन। आरो गोदोनि समाव हालेवनो थाखाय बा बिगा, जि बिगा हाखौ हालेवनो थाखायनो जों गोबां सम लायोमोन नङाहोमबा नोंथां बिनिखायनो जोंनाव मा होनो हालुवा- हालुवा फ्रा मोसौ जाय दुब्लि हालेवग्रा बिसोरो मा होनों गोदोनि समाव फुंनि सारिथा बा फुंनि फासथा समावनो मोसौ हालिहोनानै न'निफ्राय ओंखारलाङोमोन दुब्लि फारसे नङा होमबा नोंथां? औ आरो गोदोनि समाव जोङो उन्दै समाव नुबोनाय जे दब्लायसे हाखौ हालेवनो थाखायनो गोबां सम लायोमोन नङा होमबा नों थां औ नाथाय दा जों आथिखाल मुगायाव समनि गेजेरावनो माने गोबां हाखौजों एवनानै थाबनो फोमोननानै बेयाव गायनो हानाय बेबस्थाखौ जों खालामना लानो हायो नङा होमबा नोंथां?
आरो गायनो हानायबोथ' जोंनिया दानि जुगाव बिगियानारि जेनेबा आगजु बेफोरबायदि जोंनियाव मेसिन ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां? गायनायबो हानायबो बेफोरबायदि बायदिसिना सुबुङा बारा एसेबां खस्थ' खालामनोनो नांलिया एवनायजों लोगोसे गायनाय गायनाय हानाय बा मार मारा नानाय बेफोरबो ओंखार औ - औ नोंथां नोंथाङाबो जेनेबा बेफोरबायदि मोसौजों हालेवनो मोनफेरदों नामा नोंथां?
ओ आंनि समावथ' आं गोदोहाय बेबायदि माने नुबोदोंसो जों बै समाव होमबा जों हालौवनो हानाय बैसोबो जाथ'वाखैमोन टाइम जाथवाखैमोन जोंहा दा जोङो गोदो जोंनि आदै आदै -मादै आदै -मादैमोनखौ जोङो माइ गायनाय गोदोनिफ्राय नुबोदों जोंनि आबै - आबौमोना गायोमोन दा जों बिसिनि गायनायखौनो जों नुनानै दा ओ बेनि गेजेरजों जों फोरमायदों आरो नोंथां नङा होनोमबा? औ - औ गोदोनि आरो औ गोदोनि जोंनि दुब्लि माइ फोथाराव जोंना गोबां माइ फिथाइ जानाय जों नुनो मोनोमोन नोंथां नाथाय बै जाय दुब्लियाव गोदोनि समाव गोबां माइ फ फिथाइ जायो बेखौ जों गोदोनिजों समान माइ फिथाइ जानायखौ जों दा समाव नुनो मोन गैया नोंथां मानो थाखाय खमायलांखो होनोबा नोंथां औ दा गोदोनि दिनाव जोङो मोसौ मोसौजों हालेवोमोन मोसजों हेलेवनायनिफ्राय ट्रेक्टरजों हालेवनाया बारा मोजां नङा होननानै बुङो नोंथां बे बेसेबां सैथो? आंबो बेखौ बारा मोजाङै मिथिया नोंथां।
सैथो नंनायालाय नोंगौ नोंथां सैथो। मानो होननानै बुङोब्ला ओ गोदो मोसौजों हालेवनायाव मो मोसौआ जेबो बेफोरबायदि खहा खालामामोन जेनेबा मोसौनि गोबोराबो ओ मोनसे उ हासार हिसाबै बाहायजायोमोन नङा होमबा नोंथां? नाथाय दानि मुगायाव बेफोरबायदि ट्रेक्टरजों हालेवनायनि जाहोनाव जेनेबा गोबां बेफोराव थाव बा बायदिसिना बेफोरबायदि गेस ओंखारो बेफोरनो आरो लोगोसेनो ट्रेक्टरजों हालेवनायनि जाहोनावनो जोंनियाव बेलाव होननानै बुङो जे नोंथाङा मोनथिगौ औ बेफोरबो औ औ फोरबो गैया जालांनो हमबाय ओ जोंनि हायाव थानाय बायदिसिना एम्फौ- एनलाफोरा बे रो गैया जालांनो हमबाय जायनि जाहोनाव माइआ गोबां ओं जाबांलिया
औ - औ नंगौ
रासायनारि हासार बेफोरबायदिखौ जोङो बाहायनोगोनां जायो नङा होमबा? औ - औ - औ बाहायनायाव जोबोर खहाबो जायो आरो जेनेबा जोङो सानदुं गोसाफोराव बेफोरबायदि हासार ओ खौ सोरबा सोरबा बे हायावहाय होनानै सारोना नोंथां
औ - औ - औ- औ नंगौ औ
सारनायाव औ बेफोरबायाददि सारनायावहाय सुसयाव बहाय बेफोरनि थाबफोरा माबाफोरा जों जोंनि सुबुंनि देहायाव हालांनानै जोंखौ गोबां दुरबल खालामो बा गोबां बेमार आजारबो नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ
खहा जायो औ औ
औ दा ओ गोदोनि समाव आबाद मावनाय आरो दानि समाव आबाद मावनाय ओ नोंथाङा ओ मिथिगौना माने होनबा गोदोनि समाव गामि ओ ओनसोलाव बयबो न'खरानो जों आबाद मावनायखौ नुनो मोनोमोन नङा नोंथां आरो गोदोनि समाव जोङो औ आरो जों गोदोनि समाव बयबो ज' ज' ओंखारलायनानै सावरि बादालि बायदिसिना ना न'खर न'खर लेंलाय लायनानै जों आबाद मावनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय गोदोनि समनि बायदि दानि बोथोराव मा होनो जों सावरिखौ लिंनानै रावखौबो मोनलिया नङा होमबा नोंथां जोङो दा जुदि ब सोर बे आबाद मावनायाव ओ हेफाजाब होफानो थाखाय लिंहरोब्ला जों बेनो बे होननो हाजिरा होनानैसो‌ लिंहरनांगौ जायो नङा होमबानो औ माने गोदोनिफ्राय दासिम जोंनि आबाद र'निया गोबां सोलायबोबाय नङा होमबा नोंथां औ औ औ दे नोंथां होमबा उनाव आरो फिन सावरायफिनगोन लो गो मोनफिनबावगोन नङा होमबा नोंथां जोंहा समाबो जाना फैबाय औ औ दे नोंथाङा औ उम गोजोननाय थाबाय